औ -औ-।
द नों नोंथां।
औ -औ -खोनादों नोंथाङाबो खोनादों न'।
औ खोनाबाय दे नोंथां।
अ।
नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन नामा।
औ- औ -नोंगो दे नोंथां नंगौ।
अ अ ओमबासो। नि सायाव दसे सम सावराय बिनो नामा।
औ दे नोंथां ओ।
औ।
औ।
जानो हागौदि सोलोंथाइया जोंनि। हेलौ।
औ- औ- बिलायैनो।
थियासै।
औ- औ -दे बुं दे नोंथां।
अ सोलोंथाइ होनब्लाथ' जों मिथिखायो जानांगौदि सुबुंनि जिउआव सोर। जा मोनसे बेसेन गोसा। बिनो ब नङा ओमबा नों थां।
उ- उ -औ-।
उ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। सोलोंथाइनि दावगानाया आथिखालाव माबोरै सोलिगासिनो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ -औ -जों हागोन औ।
द।
सोलोंथाइनि दावगानायखौ नायोब्लाथ' सिगांनि रुजुनायाव आथिखालाव गोबां माने दावगाबोबायदि। जोंनि ओनसोललाबो सुबुंफोरनि। साननाय हनाय सुबुंफोरनि आसरन बेफोर गासिबो माने। समजों लोगोसे सोलायबोजोब्बाय आरो नोंथांना।
औ नंगौ।
जेनेबा गुबैयै जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला नोंथां जोङो। ओ मा होनो। जे सोलोंथाइया सुबुंनि आखल दाफुंग्रा मोनसे आगु। जब नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
सोलोंथाइया खालि जुदि जोङो बिजाबनि गियानल' मोनोब्ला। जुदि बायजोआरि जेबो गियान मोनाब्ला जों बेखौ सोलोंथाइ होननानै बुंब्ला ओ थौले जागोन नामा। मा नोंथांना।
औ औ
बेखायनो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो बेखौनो बुजि मोनो दि जाय सोलोंथाइया सुबुंनि आखल आखुखौ दायो जाय सोलोंथायाइया सुबुंखौ नांगौ आबहावायाव गोरोबहोनो हायो जाय सोलोंथाइया जोंनि सुबुंनि गोनांथि खौ जोंनि गोनांथि बायदिय सुफुंनो हायो आरो जाय सोलोंथाइया जेन'बा जोंखौ ओ सुबुंफोरनि सिगाङाव एबा गुबुननि सिगाङाव माबोरैहाय जोङो दिन्थिनांगौ माबोरै बेबहार खालामनांगौ बेखौ जि सोलोंथाइया फोरमायो जों बेखौनो गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ।
जिहेतु। ओ जोङो जुदि फरायदों होननानै एबा सोलोंथाइ लादों होननानै जुदि जोङो। सार्टिफिकेटल' लायोब्ला एबा डिग्रिल' लायोब्ला एबा दिप्ल'माल' लायोब्ला बिनि जुदि जोंहा जेबो प्रेकटिकेल नलेज गैाब्ला एबा प्रेक्टिकेल गियान गैयाब्ला जोङो बे बैबायदि सोलोंथाइखौ जोङो ओ गुन गोनां एबा गोनांथि मोनसे थि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन आरो। खोनादोंना नोंथां।
औ औ।
जिहेथु जोङो सोलोंथाइखौ जेनेबा ओ ओगुवारि नायोब्ला जोङो मोनथाम बिथिङाव सावरायनो हायो। गिबि बिथां गिबि बिथिं महरै जोङो सावरायनो हायो जे फसंथानारि सोलोंथाइ जायखौ जोङो। फरमेल इडुकेसन होननानै बुङो नोंथां नङा होमबा। नैथियाव जों बुंनो हायो जेन'बा इनफरमेल इडुकेसन। ओ आरो थामथियाव जों बुंनो हायो नन फरमेल इडुकेसन।
औ।
फसंथानारि सोलोंथाइ होनोब्ला नोंथां जेन'बा जोङो। ओ माखासे गोबां बायदि बायदि फसंथानफोरावहाय एबा सोलोंथाइ खुलिफोरावहाय थांनानै जों जोङो सोलोंथाइ लाहोयो। सानफ्रोमबो जोङो बायदि बायदि गियान आरजिहैयो आरो जोङो बे सोलोंथाइनि गेजेरजों सार्टिफिकेट मोननो हायो एबा डप्ल'मा मोननो हायो। एबा जोङो डिग्रि मोननो हायो। एबा पस्ट ग्रेजुवेट डिग्रि बायदि रोखोमनि जोङो जेन'बा लिरथि महरनि फोरमानलाइ फोरमान बिलाइ मोननो हायो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ नंगौ।
बे बेजों लोगोसेयैनो जेन'बा जोङो। इनफरमेल इडुकेसननि सोमोन्दै एबा इनफरमेल सोलोंथाइनि सोमोन्दै जुदि बुङोब्ला। जेनेबा जाय सोलोंथाइखौ जोङो। ओ फसंथानारि सोलोंथायाइयाव थाङा लाबसे जाय सोलोंथाइखौ जोङो गेदेरफोरनिफ्राय एबा सोरबा रोंखानाय सुबुंनि सिङाव थानानै जुदि जोङो बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लायोब्ला जोङो बैफोरबायदि सोलोंथाइखौनो जोङो इनफरमेल सोलोंथाइ होननानै बुङो नोंथां नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ जेरैहाय जोङो। सोरबा जुदि आबाद मावनो गोरों सुबुं दङब्ला बिथांमोनजों लोगोसे जोङो लोगो जाहैनान बा बिथां बिथांमोननि खाथियाव थांनानै जोङो आबादनि सोमोन्दै सोलोंनो हायो एबा बायदि रोखोमनि रोंगौथि सोलोंनो हायो। जे जोङो गेदेरफोरखौ बोरै सिबिनांगौ आरो उन्दैफोरखौ जों बोरै मान अननाय होनांगौ। जेन'बा बेफोरबायदि आरो ना ओ थ'। थामथि आयदायाव थामथि थामथि नाम्बाराव आं जि बुंदोंमोन जे नन फ फर्मेल सोलोंथाइ। जाय सोलोंथाइखौ जेन'बा जोङो जुदि उन्दै समावनो सोलोंथाइ लानो हायाब्लाबो एबा बायदि जेंना जेंगोननि गेजेरजों सौसिनानै जे ओ रेगुलार सोलोंथाइखौ लानो हायाब्लाबो एबा फसंथानारि सोलोंथाइख खौ लानो हायाब्लाबो जोङो मोनसे समावहाय मा खालामनो हायो ओ जोङो डिसटेन्स सोलोंथाइ लानो हायो आरो जेनेबा नोंथां ना जेरैहाय जोङो जायखौ अपेन सोलोंथाइ होननानै जोङो फ्राय गामि गामि मोनथि मोनो आरो दा बेफोर सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां, नङा होमबा?
औ नंगौ
औ औ बेफोर सोलोंथाया जों-जोंनि आखाव आखु दानाय एबा जोंनि बेबहार जोंनि आसरन जों माबोरैहाय जेनेबा गुबुनखौ ओ सिबियो माबोरै गुबुननि सिगाङाव जोङो आखल आखु दिन्थियो जोङो गुबुनजों बोरैहाय फोनांजाबो एबा सावरायो एबा जोंनि समाजारि बिथिंजों जों बोरै गोरोबो थ' बेफोरबायदिनि जोहै जाय सोलोंथाइया जोंखौ हेफाजाब होयो जोंना बेनो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइ ।
औ नंगौ
औ औ दा दिनैनि दिनावहाय जोङो जुदि सोलोंथाइ गैयाबाथाय मेगन खाना आरो नोंथां ना एबा खानाजों रुजु जायो सोलोंथाइ गैयाब्ला दिनैनि दिनाव सासे सुबुङा जेरावबो माने गसंथानो हाया थ' बिदि बुंनानै जुदि जोङो बुङो जे सासे सुबुङा हमना लाबाय पि ओइस डि खालामबाय एबा हमना लाबाय सासे सुबुङा एम ए पास जाबाय एबा बि ए पास जाबाय जुदि बिथाङा आखल आखुआ मोजां नङाब्ला एबा बिथांनि आसरनफोरा बिथांनि बिहेभियारफोरा बिथांनि एक्सप्रेसनसफोरा मोजां नङाब्ला बिथाङा जा गुन गोनां सोलों थाइ मोनाखै होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ
नोंथां जेनेबा बे आयदानि सायाव मा सानो? नोंथांनि बिजिरनाया माबायदि जे सोलोंथाइया जोंना मा रोखोम नि जानो नांगौ जाय सोलोंथाइया जोंनि जिउखौ दायोआरो नोंथां फंनैसो फोरमायहरदो ना
औ औ हागोन
औ जों आंनि बायदि बिथिंनि गेजेरजों बिजिरनाय नायोबाथ' नोंथांनिखौ फोरमायबोनाय बे बायदियानो
औ
नोंथांनि फोरमायनाय दानिसो फोरमायनाय बायदियानो मोने
उम उम
जायो खोनायासै नामा नोंथां? जोङो सोलोंथाइ गैब्ला मा सारा दुनियावनो खाना होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय मोनसे बेसेन गोसा बिफाव होबोनायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनानैहाय जेनेबा माबा अबेबा मोनसे जायगायाव थांबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो अबा मावख'फ्राव मावबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो बेफार फालांगि खालामनायावनो होन जा जिखियानो होन एसे एनैबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जानानै फैखायो जेब्लायबो जेरै खि खामानियानो जा
औ औ नंगौ
मानो होनबा सोलोंथाइ
औ
थाखो अबेबा दावगानो खाबु मोनो नङाप होनबा नोंथां
औ
अ जागोनदे नोंनिया सुबुंनि जिउआव मोनसे गोबां बिहोमा होनायखौ आं सानो मानि
औ।
आरो आथिखालावथ' नुनो मोनोदि सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालाव जेबो जाखायनो।
उम उम ए उम।
आरो सोलोंथाइ थाब्लासो मोनसे समाजाबो उम गोग्गो बा उम जौगानाय फैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो सासे मानसिनाव सोलोंथाइ गैयाबा बिनि आखल आखुफोराबो बारा एसेबांबो मोजांखौ जों नुनो मोना। सासे मानसिनाव सोलोंथाइ थायोबासो आखल, गियान आरजिनानै जोङो सासे मोजां सुबुं बा गाव सुंथा सुबुं हायो आरो।
उम उम उम।
बेनो आंनि बिथिङावबो बेबायदिनो माने मोनसे मोजां मोनो ‌ जोंनि जिउ खुंनाय राहायावहाय हेफाजाब होनायखौ आं सानो माने।
उम उम, नोंगौ नोंथां। औ औ
खोनायासै नामा नोंथां?
खोनादों?
औ माने नोंथानि रायलायनायखौ गासै खोनागासिनो मोजांङि साब
औ औ दहायनिफ्रायनो लासै खोनादों नामा नोंथां?
हो?
उम जागायजेन्नायनिफ्रायनो लासै खोनाथारदों नामा नोंथा?
ओ सम सम माने लासै लासै खोनादों। सम सम मोजां खोनादों, औ औ दा मोजाङानो। अ होमबा नोंथां जोंनि रायलायनायखौ दोन्थ' जासिगोन नामा एसेयावनो?
औ औ जागोन दे नोंथां औ औ।
औ समाबो जाबाय नालाय।
औ उम उम उम।
औ दे।